नोंथाङा मा खालामदों।
आंथ' दनै जिरायनानै दंफैयो नोंथां।
औ। ओमफ्राय न'आवनो दंना।
औ न'आवनो दं।
बिनि उनाव ओरैनो नोंस्रा न'खराव सोर सोर बिदि माने न'खरनि मानसिफोर दङ बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ' जोंहा न'खरावथ' दा ओ आइ आफा दं। आरो फंबाय सासे दं आरो आंल' दं आरो। ओ ओरै गामियाव थानाय जाया नालायथ' जोङो बिमा - बिफाया साख्रिनि थाखाय बे फैनाय जादों थ' जों ज'यैनो थानाय जाया जों आलदा थानाय जायो आरो न'खराव।
औ - औ।
औ।
बेनिफ्राय ओ न'खरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनो बे समाव न'खर आं बुंग्रोनसै न'खर होनना बुङोब्लाथ' जोङो माने जि मोनसे न'खर दानो थाखाय जोंनो माने बेबायदिनो मोजां बिदि परिबेक नांगौ जायो आरो मोनसे मोजां न'खर दानो थाखाय आरो मोनसे न'खर माने जानो थाखाय जोंनो बेबायदिनो माने बिदि मानसि सुबुंफोर नांगौ जायो मोनसे न'खर न'खर जानो थाखाय
दा जेरै नोंस्राबो जेरै दा साब्रै बिदि फरियाल दा बिजोंबो मोनसे न'खर जेनेबा सोरनाबा बिदिनो बुरजाबो थायो बा खमबो थायो दानाथ' बांसिन माने बेबायदिनो निउकलियार फेमिलि बेखौ नुनो मोनो आरो।
खिन्थु बांसिन गोदोथ' माने बिदि जइन्ट फेमिलि बिदि बांसिन थायोमोन। मानो होनब्ला गोदोनि बेबायदिनो सुबुं अनजिमाया माने गोबां मोनो आरो आरो मानो होनब्ला जोंनि बेबायदि आबै आबौनि समाव माने बिसोरो गथ' गथाय खौ माने बिदिनो गोबां बिदि खाङोमोन माने न'खरसेयावनो गोबां बिदिनो फिसाला फिसाजो बिदि थायोमोन आरो बेखौ जों नुनो मोनो। बिदा इफं ज'है थागोन आरो बिथांमोनहा माने बिदि माने गुबुन गुबुन आलादाबो बिदि थायामोन मोनसे न'खरावनो थायोमोन आरो बिसोरो दा बिदिनो माने एसे मोजांखौबो माने नुहुरोमोन बेबायदि ग्रोम ग्रोम मानसिफोरजों माने ज' बिदि रंजानाय आरो गोदोथ' बिदि माने मुरखिया दाहोना बेबायदि रुवाथिफोरबो थायोमोन। माने बेफोरबायदिमोन आरो गोदोनि न'खरफोरा आरो दानियाथ' माने एसे आलादा जाबाय। मानो होनब्ला बयबो बिदिनो साख्रिनि थाखाय बा गावनि खामानिनि थाखोय गुबुन गुबुन माने खामानिफोराव बिदि माने मुखुब जानो गोनां जायो आरो बेनिखायनो गोबाङा बिदिनो गुबुन गुबुन जागाव थानो गोनां जायो न'खरखौ माने खुंनो गोनां जायो आरो गुबुन गुबुन जागाफोराव थानानै। आरो बिदिनो माने मोनसे मोजां न'खर जानो थाखै माने नख खरनि गासैबो परियालफोरा माने बिमा फिफा आर ओ बिदिनो गथ' गथाय मोनसे मोजां माने इदि माबाया थानो नांगौ आरो मोनसे परिबेगा थानो नांगौ जायो नाथाय जों गोबां सु समाव नुयो माने बेबायदि मोनसे न'खर नाथाय न'खरब्लाबो बिसोरो माने ओंखामफोरखौबो माने बेबायदि जमाहै जाया मोनसे टेबोलावनो जाया बा गुबुन गुबुन सम लानानै जेनेबा जायो। नंगौ माखासे समाव माने माखसे खामानिनि थाखाय जेनेबाला इफोर जायो नाथाय जोङो मोनसे न'खर नालाय मोनसे माने समायना मोनसे सम लाना ने जमाहै जायोब्ला आरो दुखु सुखु सावरायनानै बिदिनो जायोब्ला मोनसे मोजां माबाया जायो आरो। आरो जोंनि माने माब मोनसे जेंनाफोरखौ जों फोरमायलायनो हायो बेबायदि आरो आरो दिनो माने मोजां मोनसे बुजिलायनाया थानो नांगौ माने हौवा हिनजावनि बेलायावबो माने मोनसे न'खर जानो मोजां न'खर जानोब्ला ने बुजिलायनाया थाननांगौ आरो मालाबा बिदिनो एना एनिफोर जायो दा बेखौ बुजिलायन नांगौ जायो माने बेजों बे एक्सेप्ट खालामलायनो हानाय बिदि जानांगौ आरो। आरो गथ' गथाइखौबो माने बिदिनो मोजाङै ओ बुजायनो नांगौ माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला आरो
बिदिनो आरो बुजिलायनो नांगौ मोनसे होमबानासो मोजां न'खर दानो हायो। आरो बे न'खरा होमबानासो माने जौगायो आरो।
आं बेखौनो सानो ओमफ्राय नोंथाङाबो समाव बुंनो हागोन नोंथां। आंनि जे साननाय बुजिनाय
औ जागोन नोंथां। नोंथांङा दा जा मोजां बुं मोनबाय आरो न'खरनि बागे। ओ
ओ आंबो आंनि सानखिनिखो होननोसै आरो
ओ दा जेरै नोंथांङा बुंदों दाथ' निउकलियार फेमिलिल' थायो नालायथो माने आबै आबौमोननि समाव मानसिफोरा बुरजा जायोमोन बिसोर फिसा बुरजा खाङोमोन माखासेफोरखौ जायखौ गावसोर फिसिनो हाया रुवाथि दाहोनाफोर दोनहोयोमोन आरो।
औ।
दा जोंनि समावथ' माने मानसिनि संख्याया बारा जालांबाय नालायथो बेखायनो ओ आरो जानाय लोंनाय बा माबाफोर जेखौ जों नुनो थांङो बुस्थुफोर बायनो
थाङोबाबो दामफोराबो बेनिखायनो
फिफामोनहा गावसिनि हानाय सेबांखौ साननो साननानै बा नायनानै निउक्लियर फेमिलि बानायबाय आरो मानोना मानसिफोरखौ नो नुनो हायो जोङो बांसिन
बांसिनानो सानै बा साथामखौ ओ
गियो आरो गावबा-गाव ओ फिसाफोरखौ दानि जुगाव बिनि बाराथ' मानसिफोरखौ जों नुनो मोना बां
दाना बांसिनखौनो बारा सोरबानि न'खराव दङो।
दायो दा जेरै नोंथाङा बुंलांदों न'खर लानायनि थाखाय मोजां परिबेख थानांगौ होननानै। ओ न'खराथ' ओरैनो न' गोजायैनो जाया नालायसो मानसिफोरासो
मानसिफोराबो न'खर-न'खर ओम
दा बेखायनो बिमा बिफा थानांगौ बा फिसाफोर थानांगौ बे ज'यैनो बिसोर
बिसोर संसार जालाङो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो न'खर बानायो आरोना।
थ' बे जों फिसाफोरा देनां आरो बिसोरनि समावबो थांनानै बिदिनो न'खर बानायहैगोन। सोरबा गावनि सायख'नानै लानाय जों हाबा जानानै बिनो फिसा खांनानै बिदिनो न'खर बानायलांगोन। बे न'खर बानायनायनि ओ साइकेला जोबनो थाङा आरो ना जेब्लासिम बे बुहुमा दङ अब्लासिम बे न' खरनि माबायास सोलिलांबाय थागोन अनजिमाया सोलिलांबाय थागोन। आरो गोदोनिफ्रायनो खा बेफोर बुस्थुव थ' दासिमबो बेबायदिनो सोलायलांगासिनो दं खिन्थु सम नायै समजों ओ न'खरनि रोखोम बा न'खराव थानाय मानसिफोरनि रोखोम
खनिखामफ्रा सोलिलांबाय औ गोदोहाय बैबायदिजोंनो हाल मावनानै जायोमोन दानि जुगाव बयबो बिदिनो साख्रि मावनानै जायो बांसिनानो। ओम।
ओ आरो दा जों उनाव नायनो थाङोबा जानो हागौ मानसि फोरनि न'खराव ओ बिदिनो ओ सासेसोल' फिसा खांनो हा हागौ उननि जेनेरेसना मानोना आरो बिनि उनाव दामफोरा बारायलांगोन बा जिनिसफोरनि आंखाला बारायलायगोन बेनि थाखायनो दामफोराबो बारायला बारायो नालायथो। औ न'खरखौथ' जों दा मानसि बुरजाजों सोलिहोनो हाला नालाय बेबादि बेनो माने साननानै गावनि ओ फिसाफोरखौ बयबो मोजां ओ होनो लुगैयो नालायथो गासिबो बुस्थुखौ फोजोबनो लुगैयो नालायथ'। बेनो माने न'खरा फिसानिफ्राय फिसा जालांगासिनो दं बेखौ नुगोन आरो ना जोङो उनसिमाव बिनिफ्राय उनसिम समाव आरो मा जागोन बेखौ जों सानहरनो हाया, दा जोंनि नेक्स जेनेरेसनाव जेखुनु बयनिबो ओ न'खराव बा न'फोराव थानाय संखियाफोरा खमनिफाय खम जालांगोन। बेखौ जों बुंनो हायो आरोना। बे मोनसे साइनटिफिक रिजोन जोंनि साइन्टिस्फोरा
दं दा जों दाथ' नायनो हायो जापानफोराव मानसिफोरा होनो न'खरखौ संसारखौनो बानायला। आरोना।
जापाननो, करियानो बेफोरो माने बोराय बुरैफोरनि संखियायाल'
औ।
ओ जिरादफोरा माने बिराद दामि। दाम गोसा आरोना बेखायनो बिसोरो माने गावसो सोरनि जानायखौनो हायाबा गावसिनि फिसाफोरखौ मारै हागोन जाहोनो हागोन बा
औ।
खिन्थु बे बिराद माने मोजां बुस्थु बा बिराद समायना बुस्थुबो होनजायो। बिमा बिफाजों थानाय बा गावनि जे मानि जिबन साथिजों थानाय बेफोरो माने बिराद मोनसे मोजां बा समायना
औ उम
न'खरखौबो बयबो संसार जानायखौबो बयबो बिमा बिफा मोनहाबो होनो आरोना खि सम फैबाय संसार जानांसिगोन नोंसोरो बा मोनसे समनि उनाव बयबो लुगैखायो गावबा गावनो, खि जोंबो मोनसे न'खर बानायगोन, जों फिसा फिसौनो जाहोगोन जोंखौ फिसिबोगोन आरो मोनसे समायना न' लुनानै जों बेहायनो जाहोगोन लोंहोगोन खांहोगोन आरो बिखौनो गायगोन फुगोन बेहायनो थागोन।
औ।
औ औ।
औ। नोंगौ नोंथाङाबो जि बिदि न'खरनि सोमोन्दै बिदि मोजाङैनो बुंबाय मोजाङैनो फोरमायना होबाय। नंगौ जोङो न'खरथ' जोङो दा जेनेबोला जों बिमा बिफा बिफानि जोङो मा होनगोन बिसोरनि आन्दाराव जों जागासिनो जेनेबा नाथाय जोंहाबो जे मोनसे सम फैगोन। जों गाव गायनो खुद माने बिदि मोनसे न'खर जानो गोनां जागोन जों जे न'खरनि दैदेनगिरि जानो नांगोन। बेबो मोनसे माने जोंनि समफारि सफैगोन आरो दा जों बे सम माने मोजाङै जोंनि गावनि न'खरखौ माने दानो नांगोन।
आरो मोजाङै सामलायनो हानांगोन आरो। दा बेनिखायनो जों गोबां नुयो। बिदिनो नोंथाङा जि बुंलांबा जि गुबुन हादरफ्राव बिदिनो माने बिदि सुबुं अनजिमाफ्रा खम जालांदों। बिदि
हाबा जानायफोरा माने खम जादों। बा गथ' गथाय खांनाया बिदिनो खम जालांदों। नंगौ जोङो इयुनाव मा जागोन जों बेखौ बुंस'नो हाया। माबायदि समा सफैगोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो बुंनो हायो नंगौ जोंनि भारता दायो सुबुं सानगोमा। बेयाव जोङो सेथि मासियाव दङ' बुहुमाव। खिन्थु दानि जि जेनेरेसन नैबे खिन्थु माने खमायलांगासिनोसो आरो माने माखासे बोसोरनि उनाव बे माने खमायगोनसो आरो बिनि हारा। जितु दानि डाटा मते माने दा जि गथ' गथाय खांनाय बेफोर माने गोबां कम जाब दों आरो। आरो गोबां प्रब्लेमसफोरनि थाखाय माने माखासेफ्रा गथ'खांनो हायै बेफोरबायदि समफोरा माने जादों आरो दा बे मतेबोला अट'मेटिकलि माने ओ इयुनावहाय बेफोर माने कमायलांनाय बेफोरो फैगोन आरो जोंनि हादराव‌‌ जों बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय बे न'खर दानायनि सोमोन्दै जोङो न खरनि सोमोन्दै बेसांआवनो दोनथ'निसै नामा?
औ जागोनदे नोंथां ‌। औ दे गोजोन्थों।